औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय?
दङ नोंथां बिदिनो।
औ ओमफाय ओंखामफोरा जाखांबाय नोंथां?
जाखांबाय नोंथां नोंनि नोंथांनि बयसखौ एसे लासै खोनादों नोंथां एसे गोसा गोसा बुंलाय।
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे। अओ ओ ओंख्रिफोरखौ होनदां नोंथां। ए खबरा नोंथां दाथ' मोजाङानो दङ गायनाय फुनाय जोबजोब्बाय जोंना।
ओमफाय नोंथांनाल बोरै सोलिदों नोंथां?
आंनाबो बिदिनो।
अ ओमफ्राय नोंथां सानसे निजोम अ अ सानसुनि जामुंफोरखौ जाबाय नामा होनदां नोंथां?
ए जानायालाय जाखांबायमोन नोंथां।
अ मा मा ओंख्रिथो जाहोनाय जाखो नोंथां?
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन नोंथां मैथा बांगालजों सयाबिनसोमोन नोंथां।
अ नोंथां। निरामिसा आरोना नोंथां औ मोजांङो नोंथां। सान्दुं गोसाफ्राव बेफोर मैथा बांगालफ्रानो मोजाङानो।
औ माथो होनबावनो नोंथां मोजांखौनो होननांसिगोन।
औ नोंथां गैयिफ्रावलाय आरो ना मा होनो नोंथां। औ जासाबनांगौबो जायो। ओ ओमफ्राय नोंथां गायनाय फुनायफ्रा जोबजोब्बाय नामा नोंथां?
गायनाय फुनायाथ' मा होनो नोंथां बिदिनोसै जोब्बायानो होनदो खोथिया थिलिल'सै आरो जोंना।
औ औ औ औ
ओमफ्राय नोंथांमोननालाय?
जोंनाबो नोंथां दंबावो जोंहा बिगानैसोआलाय दंबावो आरो। ओमफ्राय माखासे गामिफ्रावथ' जोबफ्राम जोबयानो होनजाबाय माखासे खम खम थानायफ्रावथ' जोबजोबायानो जेबो गैखाला नोंथां। दा खोथिया थिलि नामा जेबो गैखाला नोंथां सेस सिलिम होनखायजोबायानो नोंथां।
अ बिदिब्ला होमबा नोंसिनिल'सै आरोना नोंथां।
औ नोंथां जोंहल' एसेनै दंबावो ओमफ्राय बिदिनो साफा सानै दंबावो आरोना न'खरसे न'खरनैया। बिदिनो एसेक एसे ललै नोंथां गैथारलानो।
औ बारा गोबाव लाला बिदिबा नोंथां नोंसिनाबो दुइ बिगासोल' बा औ हाजिरा मुजिराफोर लानानै सानसेयावनो गायजोबनो हागोन
औ हायो नोंथां औ ओमफ्राय बे हाया एसे मोनोां जांबावगोन नालाय ओंखायनो मानसिफोरखौलाय बुथुमनायालाय बुथुमगासिनो दं आरो आं ओरैबायदि थोरैबायदि थांनांगोन होननानै औ नोंथां औ-औ नोंथां
औ ओमफ्राय मा होनो बोथोरफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो नोंसोरनिथिंलाय
बोथोराथ' नोंथां मोजाङानो हानांगौ समाव हायो आरो मालाबा एफा एानै दुंनाय आरो दुंनायबाबो दुङो दुंनायालाय गोसायैनो आरो होमबाबो एफाग्रााब बिदि खरानद्राय खालामना होयाखै आरोना नोंथां
अ नोंगौ नामा बिदिबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय नोंथां मोनथिलाय माबायदि सोलों बोथोरालाय
जोंथिंबो बिदिनो सोलिगासिनो बोथोरा नै दायो एसे माने अखा हादों आरोना बोथोरा एसे गुसु माने थानदा मोजां जादों आरो बोथोरा
अ औ-औ नोंथां ओमफ्राय नोंथां खबराथ' मोजाङानो दा
खबराथ' मोजांनो मोजाङानो होनांसिगोन नोंथां माथो होनबावनो बिदिनोसै आरो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै औ ओमफ्राय नोंथांनालाय माबोरै खबर सबरफ्रा बिदिनो
दङ नोंथां जोंनाथ' बिदिनो माइ गायखांहां गायखांहांनो एसे गेजेराव दंथ'यो आरोना नोंथां मोजांबो नंजोबा गाज्रिबो नंजोबा औ एसे एन खस्थ'लाय दंबावो माइ गायनो आन्थायालाय
औ-औ
बेखौथ' बोसोरफ्रोमबो बे खस्थ'आलाय खालामफ्लेबाय थाखानाय सर' जाखानाय जोंहालाय ना
औ नंगौ नंगौ नोंथां सर' जाखानायखौनो होनदो आरो औ औ ओमफ्राय खबरफ्रा मामोन नोंथां
अ खबराथ' नोंथां नोंथाङा फ्रिबा आं नोंजों टपिक मोनसेनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ फ्रियाथ' फ्रियानो आं नोंथां सावरायनो हागोन
अ नोंथाङा बिदिब्ला आंनो मिथिंगायारि जाथायफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों माने जोंनि मिथिंगायारि जाथाया जेनेबा माबोरै जायो आरो बेफोरो मा मा खहा खालामना होयो सुबुंफोरनि थाखाय आरो बेफोरनि बागै
औ-औ-औ हागोन हागोन हागोन नोंथां
दे नोंथां बिदिब्ला फोरमायलाय नोंथाङा आंनो
अ बिदिब्ला आं फोरमायनोसै नोंथां मिथिंगायारि जाथाय होनोब्लाथ' जोंहा मिथिंगायाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौनो बुङो माने जों बे जाथायखौ माने जों सुबुं माहारिया बानायनो हाया बियो माने गावनो गाव जायो आरो मिथिंगायारि जाथाया जेरै जों मिथिंगायारि जाथाय होनना बुङोब्ला जेरै दैबाना बांग्रिं सार अनथाइ अरगें हाजो बेरफ्रुनाय हा गिसिखानाय बैफोरखौ जों माने बुंनो हायो आरो मिथिंगायारि जाथाय जेरै जों बुंनोसै गिबियावहाय दैबानानि जाहोनावहाय जोंहा मा गोबां खहा जायो आरो सुबुं माहारि आरो जि जिब जुनारनि थाखाय दैबाना जायोब्ला जोंहा मा थाग्रा जायगा जाग्रा आरो गाननाय जोमनाय आरो माखासे मा थांलाय फैलाय लामा एबा हानथा मेलानि थाखाय जोंहा गोबां खहा जायो आरो दैबाना जायोब्ला बेफोरबायदिनो दैबानानि जााहोनावहाय जोंहा मालाबा मालाबा मा मानसिफ्राबो एबा सुबुं माहारिफ्राबो माने जिउ खोमानोबो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जों नै दैज्लां बोथोरनि समावहाय मा दै बानाया माने बांसिनै जायो आरो बैफोरबायदि समावहाय जोंहा दै बानाया मानो जायो होनोबा जोंहा दैज्लां बोथोरनि समावहाय गोबां बिबां अखा हानायनि जाहोनावहाय जोंहा दै बानायाहाय सोमजियो आरो जायनि जाहोनावहाय जों मा जोंनि थाखाय जों गोबां खहा जायो आरो। जेरै जों बुंनो हायोदि माखासे रोखोमनि दै बानाया मा मोजांबो खालामो आरो माखासे रोखोमनिया माने गाज्रिबो खालामो आरो बांद्राय देरनाय दैबानाया माने गाज्रि खालामोन जेरै एसे खम बिबांनि देरनाया माबोरै मुलाम्फा खालामो होनोब्ला जोंहा आबादारिफोरनि आबाद आबाद फोथारावहाय जेरै फुलुं हाफोराहाय लोमसावहैयोब्ला माने बैफोरो माने हासार महरै लोमसावहैनानै आबादखौ माने फुलुं गोनां माने मोजां खालामो आरो आ आबाद फ्रा माने गोबां रोखोमनि फिथाइ थायनो हमो बिफां लाइफांफोरा माने मोजां जानो हमो बैफोरबायदि हासार गोनां जाहैयो आरो आरो जोंहा गाज्रि रोखोमनिया जाबाय देरलाबायनाय दैबाना आरो जोंहा बारहुंखानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बारहुंखाया माने गोबां माने खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आथि मुाल आथिखाल मुगायाव जेरै दंफांफोरा न' बायसि नानै आरो बिदिनो बिफां लाइफांफोरा लामाफोराव मा होनो बायथेनानै थायोब्ला मानसिफोरनि सायाव गोगलैसिनोब्ला बिदिनो थैनोबो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे न' बां गासिखौबो माने बुस्रां लांजोबनाय सिफायलांजोबनाय बैफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बांरोनि बेलायावबो जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोनदों गिदिर गिदिर टाउन सहरफोराव लुनानै थानाय गोजौ गोजौ न'फोरा माने बायखेबनानै बैफोरनि सायाव थानाय मानसिफ्रा गोलैनानै एबा न'फोरजोंहाय होसिन जानानै थानानै थैनांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बैफोरो बांसिन बांग्रिं होनोब्ला जों आथिखाल मुगायाव बोसोराव खनसेब्लाबो जों नुनो मोननायखौ नुयो आरो जोङो बेबायदिनो जोंहा हा गिसिखानाय हा गिसिखानायनि बेलायावबो जोंहा गोबां खहा जायो आरो। जेरै गोजौ हा ओनसोला गिसिखायोब्ला जों हायेनाव थानाय न' बांफोरखौहाय मा सुबुंफोरखौ फबफिनो। बेबायदिनो लामा सामाफोरा गिसिखायो बेबायदिनो मा होनो मोजां जायगाफोरखौ फबसिननानै माखासे गाज्रि ओनसोलफोरखौहाय मा होनो गोजौ खालामो बैफोरबायदिबो जायो आरो। बेफोरबायदिनो माने जोंहा गोबां खहा जायो आरो हा गिसिखानायनि जााहनाव जोंहा मालाबा न' बां फोराबो गिसिफाखा लां गिसिफाखानो गोनां जायो। आरो खुरखालांफा जानो गोनां जायो आरो। बिदिब्ला नोंथाङाबो मिथिंगायारि जाथायनि सायाव एसे माबाफोर फुंनि बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं फंनैसो फोरमायनो नोंथांनिसिम। औ जोंहाथ' माखासे खोथाफोरखौ नोंथाङा बुंलांबाय आं माखासे खोथाफोरखौ बुंनि नोंथां औ। जोंहा बुंनो थाङोबाथ' मिथिंगायारि जाथाया नोंथां बुंनाय बादिनो जोंहा सारअन्थाइ गावनाय बांग्रिं दैबाना बेफोर आरो अरगेन हाजो बेरफोरनाय बेफोरनो जोंहा मिथिंगायारि जाथाय हिसाबै जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां आरो बेफोर मिथिंगायारि जाथायफ्रा मानसि मा मानसिनि थाखाय गोनां आरो मानसिनि माखासे माखासेया मानसिनि थाखाय खहा गोनां खालामनानै होयो। बांसिन मिथिंगायारि जाथायफ्रा जोंनि बांसिन सुबुंफोरनि खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंहा दैबाना आरारिफ्रा जोंनि गोबां जायगाफोरखौ दैबानाजों लोगोसे बयखौबो साग्लोबजोबनानै एरियाफोरखौ ओ एबा थांलाय फैलाय खालामनो हायै बबेबा दाबसे जायगायाव हान्थिनो हायै खालामना होनायखौ जोङो मोनो। जोंहा दाख्लै बावैसो चाइनायाव जानानै थांनाय जोंहा दैबानाखौ जों नुनो मोन्दों इन्टारनेटनि जोहै ओ गोबां जायगा बिदि जायगा बेबादिनो जोंहा दाबादिनि बोथोराव जों दैबा जानाय दैबाना जानायखौ जों खोनानो मोन्दों जों नुबोनोबो मोनदों। जों आरो माखासे जेरै बांग्रिङारिफोर मावनाय मिथिंगायारि जाथायफोराबो गोबां खहाफोरखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा माखासे बांग्रिङारिफोरा अबेबा दाबसे जायगायाव गोबां गोसायै मावो आरो बबेबा दाबसे जायगायाव बारा गोसायै मावा एबा जखाननि महरै जानायखौ जों नुनो मोनदों। बांग्रि मावनाया ओरैनो जोंहा हाजो एरिया आरो टाउन ए सहर एरियायाव थानाय सुबुंफोरा जोंहा बांग्रिं मावनायखौ जोंहा गिनांगौ जायो। मानो होनोब्ला जोंहा हाजो एरियायाव थाग्रा सुबुंफोरा हाजोनि हाजो आ बांग्रि मावनायनि जाउनाव जोंहा गिसिखानो हमो एबा गानो हमो बांग्रिं मावनायनि जोहै बेफोर हा गानाय समाव जोंहा बैफोर हाजो सिंफ्राव जोंहा सुबुंफोर एबा सुबुंफोरनि न'फोरा थाबाय बायोबा बेफोरनि हा गिसिखा हा खुरखानायफ्रा गोलैसिननाय जायो गोलैसिननायाव जोंहा गोबां रोखोमनि खहाफोर जायो लामाफोर आरि राव होथेयोबा जोंहा लामाफोरा हान्थिनो हायै जायो बबेबा न' बोरमफोरनि सायाव होसिनोबा जोंहा न' बांनि सुबुंफोरा मालाबा जखम जायो सोरबाबा जिउ खोमानो गोनां जायो आरो न'फोरनि मा माखासे सम्फथिफोरा जोंहा गोमानो गोनां एबा खोमानांगौ खौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबादिनो बांद्राय औ अखा हायोब्लाबो जोंहा सुबुंफोरनि हान्थिलाबायनायाव जोंहा खस्थ' जायो आरो सारन्थाइ आरि गावलाबायनायाबो जोंहा ट्रेन्सफर्मार आरिफोराव जोंहा गावनाय जायोब्ला जोंहा कारेन्ट फोरनि थाखाय जोंहा खस्थ' गोनां जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो माखासे मिथिंगायारि जा थाय अरगें हाजो बेरफ्रुनायफ्रावबो जोंहा बेफोरबादिनो खाथि खालानि जायगाखौ जोंहा उम अरगें हाजो बेरफुनायनि जाउनाव ओ अरनि दै बोहैनानै जोंहा खाथि खालानि जायगाखौ लोमसाबनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावबो जानानै थांबाय होमबा दोन्थ'लायसै नामा नोंथां औ नोंथां।
औ दे